हेलौ
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां। हेलौ औ खोनादों नोंथां।
औ।
औ नोंथाङा औ दोङो आङो ओ ओरैनो दोङो जिरायनानै नोंथां।
नोंथां बा बारा मोजाङै खोनायाखैमोन नोंथां।
खोनायाखैना नोंथां?
अ नै दासो एसे खोनादों ओं।
औ औ। नोंथांखौ आङो नोंथांजों ओ ओरैनोहाय मैगं थाइगं मोननैसो मैगं थाइगंनि बागै ओ एसे माने सावरायनो होननानै हरदों आरो रायलायजागोन ना नोंथां सावरायजागोन ना? हेलौ खोनादोंना नोंथां?
सावरायजागोन नोंथां।
औ ओ
बिदिब्ला नोंथाङा बुंग्रोदो नामा नोंथां?
औ। ओरैनोथ' आङो ओ मैगं थाइगं होनोब्लाथ' जोंनाथ' गोबां मैगं थाइगं दोङो नङा होमबासो नोंथां? बिदिनो आङो ओ मोननैसो मैगं थाइगंफोरनि बागै एसे माने ओ फोरमायना होनोसै आरोना। ओ सबाय सबायखौथ' जोङो ओ बय बो जायो नङा होमबासो नोंथां बे सबायखौथ' जोङो गिबियावनो ओ जोङो मेसें बोथोराव बे सबाय सबाय उम ओंख्रिखौ जोङो बा मैगंखौ जोङो गिबियावनो मेसें मेसें बोथोराव ओ फोग्रोनाय जायो आरोना दुब्लि दुब्लि फोथाराव। बिदिनो हाल एवनानै ओ फोना होनाय जायो आरोना जेब्ला बियो सबाया ओ फिथाइ थायो अब्ला बे खौ एसे माने ओ रायोब्लाथाय ओ फुनानै जोङो बेखौ ओ नायो आरोना नोंथां नानानै सोरबाहा ओ सोरबाबा मेसिं न' मेसिनजों माने बेखौ उन्नानै लायो बा सोरबाबा बिदिनो माने जोङो एवस्रेमनानै जेब्ला संनो जायो अब्ला बेखौ ओ एवस्रेमना लायो एवस्रेमना लानानै बिदिनो ओ खामफ्लाय फोराव बा बिदिनो उम अन्थाइ दाब्लाफोराव जोङो नाना लाग्रोयो आरो ना उनना लाग्रोयो आरो उनना लाग्रोयो। बिदिनो उनखांनानै जोङो ओ संनो थाखाय बेखौ ओ सोरबाबा सोमनानै दोनो सोमोब्ला जोंना सबाया सबाइनि बिगुरा ओ गोसोम गोसोम बिगुरा ओ गुरै जानानै गयो आरोना। बेफोरबायदि जायो सोमाब्लाबो जोङो संनो हायो सोमनानैबो संजायो आरोना बि फोरबायदि सोमना दोननानैबो संजायो बिदिनो ओ जोङो सोमोब्लाबो सोमनो हाबाय सोमाब्लाबो बेखौ माने ओ ओ डायरेक्टलियैनो जोङो सुनानै बेखौ संनो हायो आरोना सबा इखौथ' जोङो ओ बांसिनानो जोङो खारै न' खारै संनानै जानाय जायो। ओ बिदिनो नाजोंबो जाजायो अमा बेदरजोंबो जाजायो दाउजोंबो जाजायो बिदिनो ब्र ब्रयलार बेदर ना गोरान बेफोर बेबायदि माने ओ जाजायो आरो ओरैनो गोजाबो जोङो जाजायो सबायाथ' जोंना फिस्ला नंगौना नोंथां? फिस्ला जायो आरोना बिदिनो ओरैनो गोजाबो संनानै जाजायो ओ आरो उम आलुफोर होनानैबाबो संनानै जाजायो बिदिनो अनला ओंख्रिफोरावबो एसे एनै होफानानै संफाजायो आरोना। बे ओ सबायखौ ओ बिदि आरो ओ बिदिनो गो जोङो सबाय ओंख्रिखौ संनोब्लाथ' गिबियावनो जोङो ओ सुखांनानै लाबाय। लानानै जोङो बेखौ ओ एवफ्रामलायाब्लाबो जायो आरोना डाइरेक्टलि जोङो दैयाव दैयाव होखानानै बेखौ उम गोदौ होनो हायो आरो ना दैया गुदुं जायो ब्ला जोङो खारै आरो संख्रिखौ होना होयोब्ला होनानै इयो बिदिनो थामजि मिनिटसो बा ब्रैजि मिनिटसो सम सबायाथ' जोंना एसे गोरा जायो नालाय ओ खारैया नाङोब्लासो आरो ओ बेयो माने ओ गुरै जायोबा रुयो आरोना नोंथां बेनि ओंखायनो ओ थामजि मिनिट नङाबा ब्रैजि मिनिटसो जोङो बेखौ सोमनानै ओ ओ गोदौ होनोनांगौ आरो अराव ओ बिदिनो उम गोदौ गोदौ होनानै था ओ जोंनाथ' सबाया ओ गोदौ गोदौयोबा थाय गोग्लैलाङो नालाय आंनि बादिब्ला बे सबाय संबाय थानायाव जोङो एसे माने ओ खोस्लि नङाबा खोस ओ ओ प्लेट फोरखौ होना दोनोब्ला बै ओंख्रिया माने गोग्लैया आरो ना गोदौख्लाया आरो। बिदिनो जोङो औ बेखो बेयो गोदौगो मानि जोङो बेहाय ओ सामब्राम गुफुर ओ बिदिनो हाइजें जाब्राम फोर होयोब्ला बेयाव माने देनानै हो होजायो आरो जोङो ओ बिदिनो ओ अमा बेदरजोंहाय सङोब्ला अमा बेदरखौ एवफ्रामनानै लाबाय बिदिनो सामब्राम गोजा होनानै जोङो अमा बेदरखौ एवफ्रामग्रोनानै लाबाय ओ मस्ला मस्लिफोर होयोब्लाबो होनो हाबाय बेफोरबायदि होनानै बै ओ सबाय गोदौनानै गोदौबाय थानाय सबाया जेब्ला गुरै जायो अब्ला बेखौ जोङो ओ जायखौ जोङो पाक्रास होननानै बुङो न' बे पाक्रासजों बे खौ सानानै गुरै ओ गुरै खालामजोबना बा गुन्दै खालामजोबनानै इसे माने ग थाजानाय बायदि नुदोंब्ला बेखौ माने अमा बेदरफोर अमा बेदरानो जा बा नायानो जा बेफोरबायदि माने एवफ्रामना दोननायखौ जोङो होनानै ओ दसे सम आरोना थामजि मिनिटसोखौनो गोदौहोबावोब्ला मोजां जायो आरोना बिदिनो माने गंगार दुन्दिया होननानै बुङो जायखौ जोङो बेखौ होना होयोब्ला आरो बांसिन मोदोमनाया फैयो आरोना ओ बिदिनो ओ धोनदिया नं गोजां बोथोर बा मेसें बोथोराव जोंना धोनदिया ओंखारोब्ला बेफोरबायदि फोरखौ होजायो आरो नोंथां
औ
औ बिदिनो जोंना सबाय ओंख्रि संनाया ओ जायो आरो ना बेफोरबायदिनो ओ एसे माने गथा खालामनानै जोङो जाजायो। बेफोरबायदि बिदिनोथ' जोंना ओ गोथां मैगं थाइगंनिफ्राय जानो होननानै बुङोब्लाथ' जोंना लाइ लाफाबो थायो न' लाइ लाफा फा लाइ लाफाखौथ' जोङो गावबा गावनि बारिफोरावनो फोबायबायनानै जोङो जानो हायो आथिखालाव जोंना लाइ लाफानिबो गोबां माने बेफार खालामनायखौ नुनो मोनदों ओ बिदिनो ओ ओ माइ आबाद मावनाय जाया नालाय बेनिखायनो माने बोरि जायगाफोराव बेफोरबायदि आबादखौ मावनानै जोङो ओ ओ बेफार खालामनायखौ नुनो मोन्दों बिदिनो जोङो न'फोरावबो गावबा गावनि बारिफोराव गायनानै जोङो लानो हायो। ओ बिदिनो जोङो लाफा ओंख्रि न' लाफाखौ ओंख्रि संनोब्ला जों माबोरै सङो बेखौ आं एसे नोंथांनो फोरमायना होनोसै ला बियावनो बारि बा हाथाय बाजारनिफ्राय लाना फै ओ जायफोर माने गोराद गुरै गुरै देन्थाफोरखौ दोननो हायो ओ सोरबा सोरबा गावनि आखाइजोंनो बस'नानै ओ दाबा नङाबा सिखाजों हायो आरो ना नोंथां ओ एसे गोलाव गोलावै हानानै जानायखौ नुनो मोनो आरो आंना ओ लाफा ओंख्रिखौ लाफा ओंख्रियाव जोङो लाइ बिलाइखौबो एसे बिदिनो जोङो लाफाखौ जोङो लाफा ओंख्रिखौथ' जोङो ओरैनोहाय मैद्रु होननानै बुङो न नङा होमबा नोंथां मै हानानै लाबाय ओ दैजों ओ मोजाङैनो सुनानै लाबाय लानानै बिदिनो सोरबाबाहाय ओ ओ थाव गुबै होनानै ओ‌ साराय गुदुंआवहाय थाव गुबै होनानै ओ ओ बेखौ माने रहाय होयो आरो ना नोंथां बिदिनो थाव होआब्लाबो सारायाव होखाना ओ बलाङो रबनानै ओ खे ओ सो गोदौ सो ओ माने दिखांनो हायो आरोना संख्रिखौ नायनानै दिखांजायो आरो बेफोरबायदिनो ओ जोङो लाफा ओंख्रिखौ नाजोंबो जाजायो बिदिनो अमा बेदरफोरजोंबो जानायखौ ओ जों नुनो मोनो बा जाजायो आ आङो नोंथांनिफ्रायबो मोनथिनो लुगै संनानै मोजां मोनो बा ओ ओ बिदिनो ओ एसे माने फोरमायना होदो आरो
औ दाथ' दैज्लांना नोंथां ओमफ्राय दा बांसिन ओ मैथा फोनाय जायो आरो ओरैनो एसे फोराव खना खन
औ
जोंहानाव
औ
नोंथां ओमफ्राय आरो खांख्रिखला आरो लेस्रा लेस्रा गायनाय जादों आरो जोंहा न
औ औ औ
ओमफ्राय बिदिनो जोंहा बांसिन आङो बांसिन थारमाने लेस्रा बिदिनो लेस्राफोरखौ एवनाय जायो आरो बांसिन होम ओ लेस्रा खांख्रिखला आरो आरो मैथाफोर मैथाखौ औ ओमफ्राय आरो ओरैनो मैथा
औ औ औ अमाखौबोथ' जानाय नुयिआनो
औ औ नोंथां औ
अमाजों जानायखौबो नुनो मोनो
अ थारमाने नोंथां जोंहा जोंहा बारा जानाय जाया आरो ना अमाजों
औ औ-औ-औ-औ बिदिनो लेस्राखौहाय मा मा खालामनानै सङो नोंथाङा
ओं ओरैनो लेस्राखौथ' लेस्राखौथ' खानानै सुबाय ओमफफ्राय सुनानै आरामसे बस' बस' बस'नानै सायबाय बा सिखाजों सायबायबा आखाइजोंबो सायजायो आरो दोस्रायाथ' ओमफफ्राय सायनानै ओमफफ्राय बिदिनो बांसिन ए एवनानै जानाय जायो आरो नों नोंथां जोंहा औ फ्राय एवनानै जानाय जायो आरो नोंथां बिदिनो सारायाव थाव होबाय ओमफ्राय थाव गुदुं जानाय बेनि उनाव लेस्राखौ एवबाय लेस्राखौ एसे एवनानै एसे थानानै दसे थानानै हालदै संख्रि होनानै बिदिनो एवबाय आरो नोंथां ओमफ्राय बेनि उनाव खोबाब खोबहाब एरै एरै अरखौ एसे फिसा होनानै एवनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जि मिनिटसो एवनानै एवखांनायनि उनाव बेखौ जाबाय आरोोना लेस्रया जानाय
दिख औ औ-औ-औ-औ ओरैनोथ' जों लेस्रााखो दैजोंबो औ जानायखौ नुनो मोनो दै होनानैबो जेनेबा ग्रेभि होननानै बुङो जों जायखौ न'
अ औ अ अ सोरबा सोरबा बिदिनो लाब्रा फ्रावबो होफायो आरो नोंथां
नोंथां औ औ दे नोंथांजोंनो सावरायनानै जोबोर मोजां मोनबाय
औ आं औ औ आंबो मोजां मोनदों नोंनि फ्राय मिथि बाथ्राखौ मिथिना मोननानै आरो नोंथां
औ औ नोंथां दे बिदिब्ला लाखिथारनोसै नोंथां
इफ